औ खुलुमबाय नोंथां आंनि आवास खौ मोजाङै खोनादों ना नोंथां
नोंथां खोनादों
औ औ स नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आं ओरैनो दङ नोंथां दा नोंथाङालाय
औ। आंबो ओरैनो दङ नै बेलासिनि जानाय जानानै साहा लोंनानै ओरैनो बार गुसुआव जगासिनो दङ बोथोराबो बिराद गरम बेनि थाखायनो आरो सार नोंथांजों हरनायनि माने गुबै जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों एसे माने ओ दख'नानि बारै जेरै जोंनि बर' हारिनि गाननाय दख'नानि बारै माने सावरायनो हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां ' नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां
अ दे नोंथाङा दख'ना होनोब्ला मा
दखना होनोब्लाथ' जोंहा बर' हारिनि मोनसे गाहाय माबा दोरोम बेफोरबायदि जेन'बा गाहाय गानग्रा जोमग्रा आरोना मोनसे सिनायथि बर'नि
औ औ औ नोंथां औ
हारिमु बेफोरबायदि आरोना जेनेबा मोनसे हारिनि थाखायल गाननाय जोमनायानो गाहाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थ'बर' हारि बेयाव गानग्रा जोमग्रा बिदिनो जेनेबा दखना दखनानि गोबां आगर
औ औ औ थायो नोंथां थायो
जोंनि बर'नि गाहाय गिबि जेनेबा बे दख'नायानो जेनेबा बर'नि माबाखौहाय सिनायथिखौ हारिमुखौ दख'नाजोंनो जेनेबा जोङो सिनायथि होनो हायो गुबुन हारिफोरनो ओमफ्राय जाहा दख'ना होनोबा दख'नानि आगरफोरखौ दख'नि आगरफोरजोंनो सिनायो जेनेबा बर'नि आगरफोरखौहाय बर'नि दख'नाफोरखौहाय बिदिनो गोदोनि समावथ' गोबां आगरफोर दङ गोदोनि माबानानै आगर एरनानै गालांनाय गोदोनि आइजोफोर जेनेबा दाउथु दावथु मेगन आगर दाावराइ मोख्रेब आगर दिंखिया बिजौ आगर बेनो हाजो आग धोद औ ओ ओमफ्राय बिब्दिनो जाहाथ' आर'नायफोरावबो हाजो आगर जेनेबा हाजो आगरखौनो एरनाय जायो नङा होनबानो
औ नंगौ नोंथां जोङो आर'नायाव हाजो आगरखौनो बांसिन नुनो मोनो आरोना दासिमबो
आर'नाय होनोब्लाथ' जाहा हाजो आगरजोंसो सिनायनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दानि दिनावथ' मानसिफोरा हाजो आगर होनानै बांद्राय बाहायनाय जाया बेखौ फाहार आगरबो होननानै बुंनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ।
जोंहा दखनायाव बाहायनाय हिसाबै जेनबा गाहाय आगरफोरानो आगर गुबै दाावराइ मोख्रेब आगर बेफोर आरोना नोंथां। दावस्रि मेगन बेफोर दानि दिनावथ' गोबां आगरफोर ओंखारबाय नङा होमबानो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम।
माने औ औ।
दख'ना बानायनो थाखाय गोबां आयजोफोर ना? बुजायो।
औ औ।
दख'ना दानो थाखाय बाहायनाय आगजुफोरनि नामफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थालां बिब्दिनो जाहा गिबियावनो खुन्दुं खुन्दुं सानो थाखाय। बबिन नांगौ जायो।
औ औ
बिदिनो जथर ओमफ्राय गबिनल जेनेबा जथोरावहाय बबिेन सोनानै दुरुंबो सायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो सोरखि गिबियावनो गान्दै दानो थाखाय
औ औ
गान्दै
बिदिनो गनसाफोर रासोफोर ओमफ्रायो बिदिनो सेव सेवराइ बेफोरबायदि ओमफ्राय जोंथिंजाय एसे आलदा आलादा मुङै-' नाय जायो आरो नो रासो ओमफ्राय नोफोर
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो बान गोजा
उम उम।
बेफोरखौनो आं ओमफ्राय नोंथांनो खोन्थानाय जाबाय आरोना नोंथां। थांसिं मा मा होनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
माने ओ दख'ना दानायावथ' जोंनो नांगौआ नोंथां होननाय बायदिखौनो होनो जेरै ओ जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो सिगाङावनो
औ
खुन्दुङाथ गोनांथारखा जों खुन्दुंनि गोनांथि जायो नों माने खुन्दुं होननानै बुङोब्ला माने ओ बहुत गाबनि थायो आरोना जेरैबो गोथां, गोजा, गो गोमो गलाफि बेथाब माने लाभ स्टरि बेफोरबायदि मेरला खालारै माने गाबै मोननाय जायो आरो ना खुन्दुंखौ आरो जोङो खुन्दुंखौ खुन्दुंखौ दानो थाखाय खुन्दुं नांगौ आरो जोंनो जेनथोर नांगौ सानो थाखाय आरो बबिन नांगौ। नांगौ मुस्रा साग्रा नांगौ आरो नो नांगौ। बे नो खनग्राखौबो नांगौ रासो नांगौ आरो गान्दै नांगौ बेनो आरो जोंनिथिंबो माने जायखौ माने बाहायो बेफोरनो आरोना? आरो खुन्था नांगौ बे माने दख'ना दानो थाखाय आरो आरो सों सोंनो थाखाय सोंनो थाखाय मोनसे सोंग्रा दङ आरोना बेखौ माने मोजां मिथिया आङो बे खौबो बाहायनाय जायो। मोनो आरोना माने जोङो दख'ना होननानै बुङोब्ला माने बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ ट्रेडिसनेल गानग्राखौनो होननानै बुंनाय जायो। जेराव जोङो बेखौहाय माने दख'नाखौ जोङो मोननै रोखोमाव नुनो मोनो जेरै अग्रं दख'ना आरो बै दखना आरो अग्रं दख'नाया माने मा होनो बेबो आगर एरजायो मा खालामनो गोसो खालामजायो नाथाय बियो माने गथायैनो सोनानै गाननो हायो ना बेखौ आरो अग्रं आरो जोंनि बे दख'ना होननानै बुङोब्ला जेरै माने गुवारै थायो गुवारै थानाय सि आरो ना बेखौ जोङो फाननानै गाननो हायो जायखौ जोङो बेजों लोगोसे जोङो माखासे फालिफोरबो लाफानो हायो आरो आरो आङो दख'नाखौथ' बुंखाबाय बहुत गाबनि थायो। आरो माखासे आग न'खर एरनाय थायो। ओमफ्राय आगर एरनाय थायो आगर एरै बिदुन दख'नाखौबो नुनो मोनो आरो माखासे जों आथिखालाव माने जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय दख'ना दानायखौ माने खम नुनो मोननायनि जाहोनाव माने माखासे आइजोफोरा मेसिनजों बानायनाय दख'नाखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो बे मेसिनजों बानायनायानो जाबाय माने बेफोरखौ माने जोङो खन्थेक खालामोब्ला जोङो फारागथि खौ नुनो मोनो जेराव मेसिननि दख'ना होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां नुयो नुनायाव मोजां-मोजाङानो माने गाज्रिखौथ' बुं बुंनो थाङा दख'ना नालाय ओ माने बेखौ गाननानै खनसे खननै गाननानै सुबानो माने बे समलब जायो आरोना आरो बे जोंनि जि जोंनि बर' बिमाफोर दानाय आखाइजों दानाय दख'ना। बेखौ बुङोब्ला जों जेसेबांनो बे एसेबांनो गोरायैसो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना।
नोंथाङा दानि गोदान गोदान ओंखारनाय जेनेबा दानि जुगनि दखनाफोरनि आगरनि नामफोरखौ खोनथानो दानि गोदानाव ओंखारनाय दख'ना आगरफोरनि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा नों?
दानि गोदान ओंखारनाय आगरफोरखौथ' ओम अर माबा अर्खिद बिबारनिफ्राय माने जेराव बिबार फेसेननिफ्राय मोनसे ओ अर्किद बिबार होननायखौ आङो मिथि नुनो मोनो। आरो माइ बिबार बेफोरबायदिखौ आङो बांसिन खोनानो मोनदों आरोना आं बांद्राय मिथिया आरो माने बेफोरथ' ब्रेन्डेड होननानै बुङो नाथाय गानोब्ला सुबोला माने मोजां नाङा आरोना नुनायाव मोजां नुयो नाथाय जेन'बा सुबा मोजां नाङा बेफोरनि थाखायनो आङो बेफोरखौथ' बाहायनोबो जाया आरो मोजां माने बारा मिथियानो आरोना। जेरै माइ बिबार अर्किद बिबार बेफोरखौल' आङो बांसिन मिथिनाय जायो। नोंथाङा मिथिगौ नामा माबाफोर?
बिब्दिनो जेनेबा जिमखा बोथोर सानफ्लावार बिबार जेनेबा सान बिबारखौबो आगर बानायन बिदिनो नों होननाय बायद बिदिनो माइ बिबार बेफोरबायदिखौ गोबां आरो
औ औ
जेनेबा जोंनि मिथिंगाव नुनाय माखासे बिफां बिदिनो दानि जुगाव बयबो जेनेबा आगर एर
जेनेबा जों माखासे मुंफोरखौ मिथिनो मोना
औ औ औ
जेनेबा गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो जेखौ मिथिंगायाव मोनो बेफोरखौनो सोरजियोमोन आरोना औ
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो नुनाय मानि मिथि माखासे बिराद बुस्थु बानायो आरो ना।
औ औ नोंथाङा ओ जोंनि बर'नि दख'ना बुङोब्ला मा गाबखौ मोजांसिन मोनो एबा नोंथाङा ओ मेसिनजों दानाय एबा ओ न'आव दानाय माखौ साबसिन मोनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन? हागोन नामा?
-थ' दखनाखौ साबसिन मोनो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि
गोमो जेनेबा माथ माथा गोमोखौनो मोजां मोनो आरोना बिदन बेफोर
ओह
बिदनो होनोबाथ' गोमोआव गोबां माबा गोबां खालारनि जेनेबा गोबां गाबनि दस्रा दस्रा गाबनि लागाय मोनदेर जेनेबा गोमोआवहाय गोसोम एसे गुफुर एसे बिदिनो गोथां एसे गोजाफोर एसे बेबायदि एसे एसे होदेरनानै दंबावबाय दानाय बिदिनो आं मोजां मोनो आरो ना
औ नोंथां औ आरो जोङो बैसागुफोरावबो नायोब्ला मा जोङो दख'ना बिदनखौनो आरो आर'नाइ फालि गोजाखौनो लानानै बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरखौ मोसानाय बा ओ गो उम बैसागो मोसानाय खौहाय माने बांसिन नु माने नुनो मोनो आरोना? आरो जेरै जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय-' ज' ज' मोसानाय बेयावबो माने बे बिदुन दख'नाखौनो बाहायनाय जायो आरोना माने बेयो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल मेइेन होनी नालाय जोङो बे दख'ना गोमो आरो फालि गोजा ब्लाउस गोजा बेखौनो बांसिनै गाननानै माने बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोना आथिखालाव-' आरो जों ओ औ औ दख'नाखौ खौल' माने माने जोंनि बर' आइजोफोरा दख'नाखौल' दाया आरोना। बिराद माने जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय गामसाफोरखौबो दानाय जायो आरो दख'नाखौथ' दानाय जाखायो फालि बेफोरखौबो दानाय जायो आरोना बांसिनै आरो आगरफोरखौबो एरनानै होनायबो जायो आरो डायरेक्टलि माने दानानै खनसेनो दाफायोबो हायो आरोना आरो आथिखालाव नुनो मोनदों हौवासाफोरनि थाखाय दख'नानि मोनसे कट बानायनाय जायखौ जोङो नुनानै बिराद गोजोननाय मोनो आरोना
औ।
स' नों औ औ दे। होमबला जोङो उनाव सम मोनबोला मोजाङै सावरायफिननोसै दे नोंथां। गोजोन्थों दे।